खोनादों ना औ। नोंथां नोंथाङा एसे फ्रि दङामा नोंथाङो रायनानै नागिरदो दसे समाव
जागोन नोंथां जागोन।
औ हबा नोंथाङा जेरैहाय मानि सायाव रायज्लाय मिलायनो इन्टारेस्टेड बा साननानै दोनदो।
जों बिदिब्ला दावबायनायनि सायावनो जों गुवारै सावरायनानै सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ दे होमबालाय नोंथाङानो गिबियाव आवहाय बुंलांदो फननैसो
जागोन नोंथां जागोन दावबायनाय होनोब्ला जोंङो खौबो हमनानै लानो हायो माने दावबायनाया मोनसे सोलोंथाइनिनो बाहागो। हमनानै जों हमनानै लानो हायो आरो नोंथाङा जेरै ओ सासे आंबो दावबायारि गोजानाव दावबायाखैब्लाबो माने जोबोद मोजां मोनो जेरै ओ गावनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव बेरायनो एबा दावबायहैनानै बैनि थासारिया माबायदि नै बैफोराव माबायदि थांनानै थायो माबोरै सोलियो नैबेफोरखौ सोलोंनो मोनोब्ला माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जेरै बुंनो थाङोब्ला इसिग्राब गोजानाव थाङो। थाङाखैब्लाबो जोंनि बि टि सि हालामनिनो जायखौ बुङो पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा थान सेराव थानाय ओइ सरलपारा नोंथाङा खोनाफेर ना?
औ औ खोनादोंमोनदे
माने बैफोरबायदि जायगायाव थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो माने जायनि जायनि मिथिंगाया भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय दै जिरि जिरि बोहैनाय साखाथि फाखाथि गोबां मिथिंगाजों बुंफबनाय माने बैफोरबायदि जायगायाव थाङोब्ला गोजोननायजों लोगोसे बैफोर जायगायाव माबायदि सोलियो माबायदि थायो बैसोरनि मिथिंगाया माबायदि रोखोमनि बैफोरखौ माने जों गोबां एक्सपिरियेन्स मोननानै गुबुननोबो फोरमायनो हायो आरो नोंथां
औ
आरो बेजों लोगोसे दावबायनाय जों बुंनो हाबावो जेरै बे साखा साखाथि फाखाथियावनो थानाय जेरै जोंहा रायमना नेसनेल पार्क नोंथाङाबो खोनाफेरदोंना माने बैफोर बैफोरबायदि हाग्रा एबा अरनफ्राव थाङोब्ला जोङो पार्कफोराव दावबायनो थाङोब्ला जोङो ओरैबायदि मोजां माने ओ जायखौ जों गामि ओनसोलाव नुवा बैफोरबायदि जायगायाव थाङोब्ला जों गोबां नुफेरै जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
जाय जिब जुनारफोरखौ जों न'आव थायोब्ला माने नुनो मोना आरो आरो लोगोसे बेफोरबायदि जायगा जायगायाव माने गोबां गुबुन गुबुन जायगा एबा गुबुन गुबुन स्टेट हादोरफोरनि निफ्राय माखासे दावबायारि बिथांमोनखौ दावबायफैनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बे दावबायफैनायनि थ्रुयै माखासे जोंबो गामि ओनसोलनि जों माबायदि जायो माबायदि थायो माबायदि रायज्लायो माबायदि गानो जोमो बेखौहाय जों बिथांमोनजों माने सेयार खालामबायनो हायो आरो बिनि थ्रुयै बिथांमोना जोंनि माखासे सिनारि माखासे जारिमिनफोरखौ बिथांमोना सेबखांनानै लाङो सेबखांनानै लांनायजों लोगोसे जों गोबां जार्नेल होन बबेबा निउस पेपार होन बबेबा बा निउज परटेल होन आरो गोबां माखासे लाइबेरि फोराव बैफोर जारिमिनफोर जि दावबायनाय बेफोर बुस्थुखौ माखासे सेबखांनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा माने औ बेजों लोगोसे जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां बिजाबफोरनिफ्राय जों बैफोर दावबायारिफोरनि जि जारिमिनफोर बेखौ जों फरायनानैबो मिथिनो मोनो आरो नोंथां जायखौ जों गोजान गोदान जायगायाव थाङाब्लाबो ओइ बिजाब फरायनायनि थ्रुयैनो बैफोर सावगारिफोरा माने जोंनि महराव बेरखांफैयो बेफोरो माने जोंनि दावबायारिफोरनि दावबायनायनि माखासे लिरनानै दोनथुमनायफोरनिफ्राय जों गोबां सोलोंनो एबा मिथिनो मोनो आरो नोंथांा बेबायदिनो नोंथाङाबो माखासे साखाथि फाखाथि एबा बबेयावबाफोर बेबायदि दावबायहैफेरबाय हैबाय नामा नोंथाङा
औ ओ दावबायनाय होनोबाथ' बिदि बांसिनानो समनि आंखाल बा फैसा थाखानिबो गोनांथि जायो नङा होमबा आरो समनिया हाबसा आङो बांसिनानो माने गुबुन माने गुबुन जायगायावबा बिदि बेरायनो मोनफेराखै ओमफफ्राय जेरावहाय बि टि सि होनबा नाथाय जोंनि खाथि खाला बा बेफोराव एसे एनै थांनाय जादों । बा जेरावहाय जोङो आ थांबोला गोबां जोंनि आसाम जायखौ जोंनि आसाम बा बड'लेण्ड जोंनि बि टि सि एवाहाय बांसिनानो नेस नेल बा बायदिसिना रोखोमनि जेरावहाय नोंथाङा होनबाय आ बायदिसिना नुयो बा बायदिसिना ओ गुबुन हारि गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै जोंनि नेसनेल आ जा बिफां लाइफां दंफां गासैखौबो माने गाव ओ बेलेग हादोरनिफोरासो बांसिन जोंनि आसामाव फैनानै ओ जेनेबा गिदिं नायखौ बा दाउ बायारि जानानै गिदिंनायखौ नुनो मोनो आरो ना । औ ओ जेरावहाय आ जोंनिनो आ जा ग्रा हाग्रा बंग्रा इफोर बो इसोर मोजां मोनो दंफां लाइफां ओमफाय जेरावहाय मानास हादोरफोराव आ बायदिसिना रोखोमनि आ जिब जुनार नुनो मोनो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै बेफोरखौ जा मबाइलाव साफायनानै लांनानै गुबुन ओ हादोराव लांनानै बा सासे सानैनि खोन्थानानैनो जोंनि आसामनिफ्राय मोनसे माबाहाय मुंदांखा जाहैयो आरोना औ ।
नंगौ बेबायदिनो जोंनि ओ बिटि सि एबा आसाम हादोरजों नांजाबनानै थानाय जायखौ बुङो जों भुटान हादोर ना? बैफोरबायदि भुटान हादोरफोराव जों ओ बेरायनो एबा दावबायनो थाङोब्ला ओरैबायदि मोनसे मोजां थासारिखौ नुनो मोनो माने बिथांमोननि जायगाया हाजो ना? हाजोजों बुंफबनाय बुहुद मोजां आरो माने दै वाटारफल जायखौ बुङो दै बाज्रुम बर'आव ना? बैफोरबायदि जायगाफोरखौ जों नुनो मोनो आरो । आरो लाइक जोंनिजोंथ' एसे खाथि नांजाबनाय नालाय जायखौ बुङो गेलेफु भुटाननि सिटि एबा टाउन आरो । जों बेफोराव ओ बेराय हैयोब्ला एबा दावबायहैयोब्ला नुनो मोनो जे जोंनि जोंनि ए जे बर'फ्राबो ओ जेनाखि जोंनि ट्रेडिसनेल गाननाय जेरै गामसा दख'ना आर'नाइ बैफोरबायदिखौ जों गाननानै थाङोब्ला ओ जों बिथांमोननि जायगायाव थाङोब्ला बिथांमोनाबो सोङो माने ओ बे ड्रेसा बबाव बैनि होनोब्ला जों गावखौनो प्राउड फिल खालामनानै लानो हायो जे ओ जों बड'लेण्डनि एबा बि टि सि नि जोंबो जे बर'फोर होननानै जों गावनि सिनायथिखौ होनो हायो आरो नोंथां । बेबायदिनो माने ओ बिसोर बिथांमोनाबो जोंखौ सोंनानै लायो आरो जोंबो बिथांमोननि मा खासे जेनाखि ओ मिथिनांगौ गोनां बेफोरखौ जोंबो मिथिनो हायो आरो नों थां । आरो जों माखासे गोबां बाथ्राफोर खौ सोलोंनानैबो लाबोनो हायो जेरै जों नै दा जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बि टि सि एबा जोंनि आसाम आरो इण्डियाखोनो बुंनो हायो माने जोंना ट्राफिक ना जे गारि मथर सालायनायनि बे राहा लामाफोरा जोंहा बुहुद ट्राफिक आरो जों साननानै नायोब्ला जों ससे लामा जेरै ओ जों गुवाहाटि सिटि बाय दियाव ओंखारोब्ला ससे थांनो थाखाय माने ट्राफिकआ
औ
बिसिना गोबां गारिब्लाबो माने गावबा गाव लामा गावबा गाव सालायनो मोनो। बेफोरखौ जों माने रुजुनानै नायोब्ला जोंनिफ्राय माने ओ बेराय नो एबा दावबायहैनो थाखाय जोबोद मोजां आरो ओमफाय बैफोरबायदिखौ जोंबो ओ सोलोंनानै माने जोंनि जायगाफोराव बाहायफैनो हायो नामा नैबेखौ जों साननो हायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो ओ गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव बा ओ गोबां जायखो जोङो ओ ‌जों नुनानै जा मेलेमाव थायो बा जों फरायनायफोरावबो नुनो मोनो नङा होमबा बायदिसिना जायगायाव जेरावहाय ओ ओ दानि जुगावथ' निउस पेपारखो होबाय बिनानै फरायला जेरावहाय गावबागाव मबाइल थायो मबाइलफ्राव नुनानै मानसिफोरा दाब दाब ओ दाब दाब बा गुबुन हा- हादोर रावबो थांनायखौ नुनो मोनो जोंनि बर'आनो जेरावहाय बांसिन बांसिनानो अनलाइनजों थाफानाय। बा इउटुबारफोरा बांसिनानो थांनानै बा जोंनो सेयार खालामो। जेरावहाय जोङो ओ मायाव नुनो मोनो होनबाथाय मबाइलावनो ओ इसोरनि थ्रुयै जोङो ओ नायनो मोनो आरोना। जेरावहाय जोंनि बर'फोरानो जोंनि बर' ओ आइजो बा ओ हौवासा जा हिनजावसा जा जायखिजाया जोंनिनो बर' बा बर'नि थांनानै जोंनो फोरमायहरनायखौ जों नुनो मोनो बा जों थांनो मोना बाबो बिसोरनि थाखायनो जोङो बा नुनो मोनो बा एसे एसे एनैबाबो गियान मोननायखो आं सानो आरोना।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ। बेफोरनो आरो नोंथां माने दावबायनाया जों सानना नानै लानाया हायो माने जोंनि जिउआव माने थाखा फैसा गैयाब्लाबो जा हायो जाखिनि दं बेफोरजों दावबायोब्ला माने गोबां लेसोन फोरखौ मोनो आरो नोंथां माखासे मिथिनो गोनांफोरखौ मिथिनो हायो। नुयि बुस्थुफोरखौ नुयो बेफोरखौनो मोनसे दावबायनायनि ओ निसा बायदि हमनानै लानो हायो आरो नोंथां।
औ जेरावहाय माइन औ औ।
बुंलाय नोंथां।
औ ओ जायखौ जोङो बा गिदिंनानै जा दाबसे जा ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थांबायहाय माइन्दआ फ्रेश जायो होननानै आं सानो आरोना एसेबाबो औ औ। अब्ला नोंथां जोंनि टाइमा जाबाय नामा औ दे।